हेल'
औ-औ खोनादों ना मोजाङैनो?
औ खोनादों आंनियाव।
औ होमबा जोङो मोनसे आयदा लानानै बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
हागोन नों
जोंनि औ जोंनि ओ जेनेबा बर' न'खरफोराव बा बर'फोरा न'फोराव माखासे दाउ अमा बा बायदिसिना जिब जुनार फिसियो बैफोर फिसिनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै। ओ बे फिसिनायनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनानै होनो नोंथाङा हागोन नामा?
औ माने
जोंहा दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला मोननै रोखोमनि जायो न'आव जानो फिनाय बा एसे एनै फिनाय आरो मोनसे फार्मिग आव फिनाय। माने बी फालांगिनि थाखाय फिनाय। जोंहा बर' हिसाबै गोदोनिफ्रायनो न'खरफा माफा अमाया थाखायो। दाउ मानैसो थाखायो बेजों लोगोसे बोरमा मानैसो लाफाखायो। आरो बेजों लोगोसे हालौवनो थाखाय मोसौ मानै हालुवा गाय मा से गाइखेर जानो थाखाय बेफोरबायदि लाखायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' न'खरफ्रा लानाय हुदाया दंबोखायो। दा बेफोरखौ जोङो गोबि गोदो समावहाय माने एसे बेफोरबायदि सोलिबोदों माने माब्लाबा दाउ मानैसो फानहैबाय बेजोंनो खरसा लाबोबाय। माब्लाबा बोरमा मासे फायखारिनो हरबाय। मासि जायोब्ला मानो होनबा अमाया एसे देरसिन बोरमा
औ
फोरनिफ्राय रांखौ एसे बांसिन मोनो माब्ला बांसिन गोनां जायोब्ला जोंहा अमा फाननानै रां मोनलायबाय बेफोरबायदिनो माने न'खरफोरखौ सोलिबोदों आरो आथिखालाव नाथायबा दानि जुगनि लाइमोनफोरा बेफोरखौनो मोनसे माने अमा बा अमाल' लानानै मोनसे रोखोमावहाय खामानि मावसै माने मासेल' नङा बेहाय गोबां बिबांनि अमा लागोन बे आरो मोजां बानायना होगोन बेजों लोगोसे आरो
नंगौ
अमानि जोलैखौबो दा-दा गुबुन हादरनि जेरै आरो जोंनि लकेलनि अबेबायदि अमाया बांसिन देरो थाब देरो आरो अबेबायदि अमाया बांसिन फिसा आजायो। आरजिनो हा बेफोरखौ नायै नायै सायख'यै सायख'यै बिजिरनानै आथिखालनि लाइमोनफोरा अमाफोरखौ फिसै आरो। आजों आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि लाइमोनफोरा लेखा गोरोंसिन नङा होमबा? लेखा रोङिथ' रावबो गैलिया एसे माबा मोनसे गोनांथि जायोब्लानो बे खौ नायबिजिरनानै बिहा मा जादों सुबुङासो सुबुङानो बांसिन आथिखालनि मुगायाव बो अमा लायोब्ला माबायदि लानां
औ
औ खनबेसे आदार होनांगौ माबोरै जोथोन लांनांगौ जायगा माबायदि साफायै लाखिनांगौ साफायै लाखिनो थाखाय दैजों सुनायजों लोगोसे मा मा होदेरनांगौ जाहाथे बेहाय बेक्टेरिया भाइरासफ्रा हाबनानै बे अमाया बेमार जाया बेफोरनि सोमोन्दै आथिखालनि लाइमोनफ्रा मिथिखासै आरो बेजों लोगोसे बियो माने अबे समाव भेक्सिन होनांगौ जाहाथे जानायनि सिगां बेनियावहाय भेक्सिन होनानै दोनो बेमारा साफियैनि सिगांनो बेफोरनि थाखाय आथिखालनि लाइमोनफोरा बांसिन रां आरजिनो हासै आरोना थिग बेबायदिनो माने गोबां बोरमाफोरखौबो बेबायदिनो लासै दाउबाबो बेबायदिनो माने फालांगि बिथिंथिं लासै खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ बेबायदि दाउफोरबाबो खायफाया मोदोमनि थाखाय फालांगि खालामनो लायो आरो खायफाया बे दाउनिफ्रायनो बिदै दिहुननानै बिदैखौ एकदमबारे फ्लेट कि फ्लेट फानो दखान दखान। बा बेखौ गोबां मोजां फालांगि आं बिदिखौ गोबां नुबोबाय आथिखालनि लाइमोन फोरखौ जोंनि
ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै गाव गावनि जिउखौहाय मोनसे माने हाथिर खालामनानै लानो हाबाय जे आं बेखौ मावनानै आंनि आंनि जिउखौहाय आं बे खामानिखौ मावनानै जालांनोसै बेबायदि मोनसे माने गावनि गोख्रों मेलेमजों सायख'नानै लानानै आथिखालनि लाइमोनफोरा मावोसै आरो। दा नोंथाङा एसे नोंथांनि नोजोरजों माबायदि नुयो बेखौ फोरमायदो नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ माखासेखौ बुंबायानो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ माखासे बेबायदि फिसिनाय आदबफोरा माने एखेखौनो होननांगोन आरो ओ जोङो ओ गाहाय माने बर' न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो बे बर' न'खरफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिन माने न'आवनो बेफोरबायदि जिब जुनारजों लोगोसे दाउमा दाउसाफोर ओ फिसिबोदों आरो बेबायदि फिसिबोनाय जेरै ओ मोसौ अमा बोरमा ओ दाउ हांसो बेफोर बायदिखौ जों फिसिनायखौ नुबोदों आरो बेफोर ओ दाउ हांसो ओ अमा फिसि नायाव जोङो गाहायै जोंनि बर' न'खरफोरनि माने आइजोफोरखौनो गाहायै माने बाहागो लानाय एबा जोथोन लानाय हाबाफोरखौ मावहोनायखौ नुदों आरो मानोना बिसोरो ओ बांसि थिन माने रोंगौ आरो माबायदि ओ मा समाव आदार होनांगौ माबायदियै मा मा मुवाखौ जाहोनांगौ मा समाव मा खालामनांगौ बेफोर ओ माखासे ओ खान्थिफोरखौ बिसोर मो जाङैनो मिथिगौ थिग बेबायदिनो बिसोरो माखासे जिब जुनार बा दाउमा दाउसाफोर बेफोरबायदि जेरै अमाखौ ओ फिसिनोब्ला जोङो माबायदि ओ जोथोन लानांगौ आरो माबायदि मा मा आदारखौ जोङो जाहोयो थिग बेबायदिनो बिसोरो ओ न'आव मोननाय जेरै अफ्रि सिरा बेफोर बेफोरखौ जाहोनायनि अनगायैबो माखासे हाग्राफोराव मोननाय थास' बा ओ मेथ'खा बेफोरखौबो माने ओ आ-आदार महरै अमाफोरनो होबोदों आरो होनानै बेबायदिनो फिसिबोदों आरो बेबायदिनो अमाखौ मोननै रोखोमै फिसिबोदों जेरै जोङो ओ बुन्दा आरो बुन्दि जोङो बुन्दाखौ जोङो खासि महरै जोङो बा खासि खालामनानै जों बेखौ फानो ओ फिसिनानै बेखौ जोङो देरोब्ला जोङो फानो नाथाय आरो जोङो बुन्दिखौ जोङो बांसिन फिसिनायखौ माने नोजोर होयो आरो मानोना ओबिन्दिखौ फिसियोब्ला जों फाननायनि बेलायाव बा रां खामायनायनि बेलायाव जोंहा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो ओ बेनि थाखायनो बुन्दि फिसिलायाव बांसिन नोजोर होयो मानोना ओ जोङो बोसोराव बे बुन्दि अमानिफ्राय ओ खोन-खननै फिसा मोननो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे बुन्दिखौ फिसा आजाय होनो थाखाय बांसिन फिसियो आरो मुलाम्फाबो मोननो हायो बेबायदिनो लोगोसे आरो जोङो ओ दाउफोर बा अमाफोर दाउ आरो हांसो बेखौबो माने गोबां बेबायदिनो फिसिबोदों आरो न'आवनो जेरै ओ न'नि आदार बा ओंखाम माइरं माइ बेफोरखौनो होनानै फिसिबोदों आरो जोंनि न'खर फोराव बा बर' न'खरफोराव ओ फुख्रिफोर थायो बा खाथि खालाफोराव दैमाफोर थायो बैफोर दैमाफोराव थांनानै बे हांसोफोरा बायदिसिना आदार जाहैयो बेबायदि थायोब्ला जोङो बांद्राय बिसोरनो माने न' न'नि आदार जोङो होनो नाङा आरो जोङो सानसेयाव खनफा गाहाम बा खनसेफोर होब्लानो बियो माने ओ जानानै थायोबा बिसोरो आरो बै दैफोराव थांनानै बायदिसिना एम्फौ एनला बा साम' ना नागिरनानै जाहोयो बेबायदिनो दैयाव बिसोरो गेलेनो मोनोब्ला एबा ओ बेरायनो मोनोब्ला माने थाबनो देरसिननो जों बेखौ नुनो हायो आरो हांसोफोरखौ बेबायदिनो ओ गोबां बेफोरबायदि हांसो दाउ अमाखौ फिसिनानै माने गोबां रां खा खामायनोनै खामायनानै जोंनि न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंबोदों लोगोसे माने रां खामायबोदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो मोसौ फिसिनायखौबो जों नुनो मोनो ओ माखासे समाव जोङो मोसौ ओ फोरखौ फिसिनानै फेदेरनानै जोङो ओ फानहरनायखौ नुनो मोनो लोगोसे फिसा जाहोनानै जिता गाइखेरखौबो जानाय बा लोगोसे गाइखेर फाननाय बेबायदिनो फिसा ओ जाहोनानै फिसाया देरोब्ला बेखौ फाननाय बेफोरबायदि फाननानैबो जोङो माने बिसोरो रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आथिखालाव आथिखाल मुगानिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखा व एसे माने ओ बिगियानारि आदबजों फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो अमा बा अमा बे नोंथांंङा दायो बुंनाय बायदि अमाफोरखौबो माने माखासे ओ गिदिर गिदिर न' बानायनानै फार्म खालामनानै ओ जौसे जौसेथा गाहाम बा बाजि जौसे जौनै बेबायदि ओ बुजा बुजा लाखिनानै फिसियो फिसिनानै लोगोसे जोङो बैसो ओ बेखौ फिसि आरो बेबायदि फिसिनोब्ला जोङो मानोना ओ बिगियानारि आदबखौ जोङो सोलोंनानै ला रोंनांगौ जायो नङाब्ला जोङो बेखौ ओ फिसिनो हानाया एबा जोङो बेमार बायदिसिनानिफ्राय रैखा होनो हानाया गोब्राब जायो बेनिखायनो ओ आथिखालनि लाइमोनफोरा बा सुबुंफोरा बेफोर ओ बिगियानारि आदबखौ स सोलोंनानै बेफोरबायदि गिदिर गिदिर फार्म खालामनानै ओ मा समाव ओ भेक्सिन होनांगौ मा समाव ओ मुलि होनांगौ बा माबायदि जायोब्ला अमाया ओ लोमजा दों होननानै मिथियो बा माबा मोनसे बेमार जादों होननानै मिथियो बेफोर आदबफोरखौ माने मिथिजोबोसै आरो ओ बे रोखोमैनो बिस रो ओ बेबायदि बुजा बुजा अमा फिसिनानै माने रां खामायनानै जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि बर' सुबुंफोरा माने रांखान्थिनि बेलायाव जौगानाय खौबो जोङो नुनो मोनदों औ थिग बेबायदिनो आरो ओ बोरमाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो गोबां गोबां फार्म खालामनानै फिसिनायखौबो जोङो नुनो मोनोसै आरो माने बेबायदिनो
औ
होमबा नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय होनबा जों सावरायनायखो बेखिनावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ नंगौ दे बिदिबा
औ